औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो दायो ओरैनोसो दङ
औ औ औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा आं नो?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथांनिआव आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन जे ओ बर हारिनि दाम नाय आगजुफोरनि सोमोन्दै बरफोराथ गोबां रोखोमनि आगजुफोर दोङो गोबां ओ मोसानाय मुसुरनाय बा फुजा फाथाल बा फोरबोफोरावहाय बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोना नों?
हायो नोंथां हागोन औ।
औ।
आ जिहेतु बर'हारि दामनाय देनाय आगजुफोर बिनि सायावहाय आङो फंनैसो बुं सै दा बर' हारिनि गुबै दामनाय आइजेंफोर होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि बायदियै सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारियावहाय जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमुजों लोब्बा थानाय माखासे हइजें दामजुफोर दङ जोंनिया दा बेफोरनि मादावहाय गिबि खोलोबाव जों बुंनो थाङोब्ला खाम सिफुं जथा बेनिफ्राय सेरजा आरो थरखा जाबफ्रिं बेफोरनि जोंनि हारिनिमोन। माखासे गाहाय दामजुफोर आरो बेफोरजों लोगोसे बेैनो आरोबाव माखासे गोबां आइजफोर दङ जेरै सिफुं आरोबाव हारम'नियाम थाफ्ला बेफोरखौबो जों जोंनि हारियाव गोबां देंखो रोजाबनाय बा हारियारि माखासे दोरोङारि फोर्बो लोगोफोरावहाय दामनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना बबेबा मोनसे दामजुनि सायावहाय फंनैसो
औ औ नोंथां फोरामायनो हागोन ओ बर'फोराथ' नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो गोबां रोखोमनि दामनाय देनायफोर दंखायो गोदोनिफ्रायनो बेफोरनि मादावहाय जों नुनो मोनो जे बाहायबाय थानाय बा गासैबो खामानियावनो बा गासैबो मोसानायावनो सरासनस्रायै बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो खामखौ नांग्रोखागौ नङा होमबा नोंथां? ओ जों गा सैबो मोसानाय बा सरासनस्रायै मोसानाय बैसागु बा खेराइ बेफोरावहाय गुबैयैजों खामानि मावो बा गुबैयै बाहायग्रोनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो खामखौनो नांग्रोगौ। बेफोरबायादिनो जों गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो खामनि जा, सोलिबाय थानाय खामानि बेखौहाय दिनैसिमबो जों नुनो मोनदों। बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो रंजानानै मोजां मोननाय बा मोसानानै मोजां मोननाय मोनसे हारि बेफोरबादिनो जों बैसागु बोथोर सफैयोब्लानो जों खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरखौ लानानैहाय थरखा बेफोरखौ लानानै जों रंजानाय खौ नुनो मोनो गामि गफा बा गामि गामि बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेफोर बेसोरखौहाय गासैखौबो ज' ज' जानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो बर'नि बर' समाजाव आर'ज बेफोरखौबोथ' जों नुनो मोनो दानि गामि गफायाव बर'फोरनि आर'ज होननानै बुङोब्ला आर'जावबो जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ होन दामजु होननानै बुङोब्ला खामखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोम खोमनि बर'फोरा बाहायबाय थानाय दामजुफोर दं। बेफोरबो जाबाय सेर जा जथा सिफुं हारम'नियाम थरखा बेफोरखौबो जों ओ बर'फोरखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। बर'नि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो जे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेफोर दाम जुखौहाय बाहायनायखौ जों गोबाङैनो नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओ दामनाय देनाय आगजुफोराहाय ओ ओ जि आय टेक मोननायखौबो जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां रोखोमनि फोरबोफोरावहाय ओ जों बे फोरबायदि दा-दामजुफोरखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। खेराइ फोरबोआवबो जों ओ बेफोर दामजुखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि ओ फुजा फाथाल बा ओ माबा मोनसे ओ फुजा फालिनायफोर जायोबा बेफोरखौ जों गोबां रोखोमैनो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां। जेरै ओ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां फोरबोफोराव जेरै दामनाय देनायखौ बर'फ्रा दोरोङारि बायदि बाहायबोदों दा फ्राय दामनायफ्रानो जोंना ओ जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे दामजुफोरा जोंनि हारिमुजों गोथौ लोब्बा बा गोनांखाय। जोङो जोंनि दोरोङारि माखासे फोरबोफोरावहाय बेफोरखौ दामनाय नुनो मोनो आरो। जेरै आङो बुंनि बैसागु बैसागु फोरबो फालिनाय। बैसागु फोरबो फालिनायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गुबैयै दामनाय देनायखौ लाफानायनो मोनसे गोगोम। जाहोनो हानाय ओ मोनसे गोनांथार बाहागो दामनाय देनाया बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला। जोङो बे फोरबोआव फालिनाय समाव जोङो रंजा बाजा मोसानो बा जोंनि गोसोखौ दुंखांहोनो थाखाय। जोङो ओ गुबैयै बा गाहायै खाम, हारमनियाम, गंगोना आरो बेफोरबायदि सिफुं आरो थरखा, जाबख्रिं बेफोरखौ बाहायनानै गोबां रंजानायखौ नुनो मोनो आरो गामि गामि। बेबायदिनो जोङो हाबा खेराइ फ्रावबो ओ नायबा नुनो मोनगोन। बा हाबा खि बारिफ्राव जोङो। नुनो मोनो‌। जे जेखि जाया माने जोंनि हारियाव जुदि हाबा जायोब्ला। जोङो बावहाय आथिखालाव बेन पार्टि बा सिफुं सुनायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन दा एसे खम जाबाय। ओ मानोना आथिखालावहाय बेफोर दामनायनि अनगायै जोङो माइक बा बक्सफोर दामनानैबो रंजानायखौ नुसै। नाथाय गुबैयै बुंनो थाङोब्ला। ओ बेफोर आरोंदायारि माखासे दामजु नि अनायैबो जोंना दोरोङारि दाम्बि हिसाबै बे खाम आरो बबेबा बबेबा जायगायाव दुफ्लाफोर दामनानै दासिमबो हाबा खेराइ फोरखौहाय खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दामनाया जि थु ओ मोनसे गोनांथार आगजु हिसाबै जोंनि हारियाव ओ थादेरसा जानायलाय बेफोर गैयाब्लानो जोंनि गासैबो फ्रुरुफोरा खोमसि दरसि बायदि जोङो ओ बेखौ साननानै लानो हायो। मानोना दामनाय देनायजोंसो गोसोखौ दुंखांहोनो हायो। आरो बेजोंसो बयनिबो जे गोसो सिंनि सान्थौ बेफोरचखौ ओंखारहोनायाव रोखा जायो। गासैबो ओ देंखो रोजाबनाय बा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मेथाइ बर' हारियाव दङ दा बेफोर मेथाइफोर खौ रोजाबबोनाय आरो आथिखालावबो गोदान गोदान ओंखारनाय देंखोफोरखौ रोजाबनायफ्राव जोंना बा बे दामजुफोर गैयाब्लानो जाया एबा दामजु गैयाबा बेफोरखौ जोङो माब्लाबाबो दिहुननो हानाय नङा। आरोबाव दामनाय दामनाय गैयाब्लादि जोङो मेथाइबो रोजाबनो हाया। मानोना मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय दामग्रानि जोबोद गोनांथि जायो। आरो मेथाइखौ दें गोनां आरो बयनिबो गोसोखौ बोगथाबनो हाथावना खालामनो थाखाय। आरोबाव गोसो बोनो हानाय आरो सुखु दुखुखौ मोजाङै। बोगथाबनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय जोङो गामिखौ एबा। ओ बे मेथाइफोरखौ दामजुनि गेजेरजों। जोङो मोजाङै फोरमायनानै होनो हायो। मा मा होनो नोंथां औ। नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो गोनां दंब्ला फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंखानाय बादियैनो जों दामजुफोर नङा। ब्ला ओ मेथाइ बा बेनि देंखोखौ गोसो होनो हानाय बा गोसो बोगथाब होनो हानायखौ। खालामनो हाया होननानै बुंनाया बे सैथो खोथा ओ मानोना मोनसे मेथाइ। खौहाय ओ देंखो गोनां बा रोसि गोनां खालामनो थाखाय। गुबैयै जोंनि बे दामजुफोरानो ओ मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ सासे ओ मेथाइ रोजाबगिरिया ओ गावनि ओ जा गोसोनि साननाय बा गोसोनि दुंखांनायजों जेरैबायदि रोजाबो बेनिबो बांसिन बा ओ बेखौ ओ समायसिन होनो बा गोसो बोहोनो थाखाय ओ जोंनि बे ओ दामजुफोरा गोख्रोङै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन ओ दामजुफोर ओंखारबावनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालनि मुगायाव जोबोर जौगाखुनाय मुगा बेफोरनि बे ओ जोहैनो जोंनि बे मेथाइ बा गोदान गोदान ओंखारनाय मेथाइफोरखौहाय गोसो बोहोनो थाखाय ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोम नि ओ दामजुफोरखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरनि गेजेराव गोदोनि दामजु होननानै बुङोब्लाबो ओ गोबां रोखोमनि मोजां मोजां दामजुफोर दं बे बेफोरखौ जोंनि बर' हारि बा गुबुन गुबुन हारियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरो बाहायनाया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन होननानै जों सानो बेफोर ओ दामजुफोरखौ हाय मालाबाबो बावगारनो हानाय नङा। बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारियाबो गोबां रोखोमनि ओ दामजुफोरखौ ओ दिनैसिम मोजां नायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबादियैनो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय ओ दामजुफोरा गोजौ थाखोसिम सहैनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ मोनसे हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बेनि गाननाय जोमनाय हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बा दामनाय देनाय बेफोरबो मोनसे हारिखौ जौगानानै लाखियो। जौगाहोनानै लाखियो दा दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला बेबो जोंनि बर' हारिखौहाय गोजौ फारसे जौगानायाव गोबां रोखोमनि बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों। गुबैयैथ' जों खाम होननानै बुङोब्ला बर'फोरनिनो मोनसे मख'जाथाव दामग्रा होननानै मिथियो बा बेफोरखौ बर'फोरनि गुबै दामग्रा आगजु होननानै मिनथिनानै मोनो ओ बेफोरबादिनो बेफोर जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय आगजुफोरा जोंनि बर' हारिखौहाय जौगानायाव गोबां रोखोमनि मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों ओ जेरैबायदि बैसागु मोसानाय होननानै बुङोब्लाबो बैसागु मोसानायावबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोजौ फारसे ओ सिनाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों बैसागु मोसानाय होननानै बुङोब्लानो जों गासै बो मोनथिखायो जे बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि मोसानाय बेखौ मोसानो थाखायबो जोंनो गोबां ओ बर' हारिनि दामग्रा आगजुफोरनि गोनांथिखौ जायो ओ बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरा गोजौ फारसे ओ दावगालांनाय बा बयजोंबो सिनायजानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
दा समाथ' जाबायबो नोंथां ओ जिहेथु नोंथाङा ओ बर'नि दाम-दामजु आइजेंफोरनि सायाव गोबां खोथाखौ आंनो दिनै मोनथिहोबाय। आरोबाव माखासे आयदाफोरखौहाय नोंथाङा आनर देरनानै गुवारै बुंफोरना होबाय आरो आं खौ गोबां गियान होबाय बेनि थाखायनो आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।
ओ औ गोजोनथोंसै बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै।
औ दे।
गोजोनथों।